हेलौ औ नोंथाङा खोनादों ना?
अ खोनादों नोंथां। नोंथाङाबो खोनादों बा?
अ खोनादों। ओरनो माबारै दं नोंहा?
दङ दे नोंथां बिदिनो मोजां हामा गेजेरावनो नोंथां। नोंथाङालाय?
आंबो थिगानो दं।
अ नोंथांमोनजों दा बोथोरा माबायदि नोंथां?
औ बोथोरा दा थिगानो एसे गरम।
औ नोंथां।
नोंसिनिथिंलाय?
जोंथिंबो बेहाय बिदिनो नोंथां अरमानो जा-जा लांबायनो आरो नोंथां।
अ'
फुङावलाय बिदि बाय मोजांमोन। दैमैलुलुमोन ना नोंथां? दा नै सान्दुंआ गोसासो गोसा जालांगासिनो दा।
अ, माने नोंथांनिफ्राय मानो कल खालामदों माने एसे आइदिया लानोमोन।
औ नोंथां।
आबादनि बारै मैया नोंथाङा बांद्राय माबा मोनथियोबा आबादनि बारैनो मानो नांगौ मानो खालामो? बिनि इमपर्टेनसआ मा? आबादखौ मानो खालामो इण्डियाआव बांसिन मानो खालामो? बिदि आय बिदि लानोमोन‌ नोंथांनिफ्राय एसे एसे फोरमायनो हागोन।
नोंथां बिदिथ' आबाद होनबाथ' दाथ' दैज्लां सिजेन नङा होमबा नोंथां?
अ'
दा जों आबाद-आबाद मावोबाथ' जों माइ गायखांजोब्बाय मानसिफोरा नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
ओमफय बिदिनो दैज्लाङाव माइ गायो। मेसेङाव बिदिनो मानो उम जोबोद आबाद मावोम ना मानसिफोरा जे फालोव गायो खायफाया खायफाया इदिनो आलु गायो
माइरं
बिदिनो अल कबि फुलकबि बिदिनो आबाद दोङ आरोोना नोंथां जोंनिथिं जोबोद नोंथांमोननिजाय बिदिनो मा मा आबाद मावो नोंथां
जोंथिं एसे माइरंनि बांसिन मावो आजिखालि माइरं बेसरनि
औ नोंथां औ
उनाव फाथो फाथोनि दालिनि माने बिदिनो मावो आरो रांनि थाखायां बांसिन रांनि थाखाय मावो रांनि आरो गावनि उदैनि थाखाय
औ औ औ
माने बे बेखौ नांखागौ जेनै बै बांसिन गामि गामिफोर जायगायाव बांसिन माबा खालामो आबादखौ टाउनाव बांद्रो नुलाबो थां आंना बादि नला नुलाबाया नोंथाङा माफोर गायो नामा
औ नोंथां दाथ' जोंहा दैज्लां सिजोनावथ' माइ गायो बिदिनो आरो माइ गायखांनानै जों माइ साय हाखांनानै बिखौ भान्दाराव सोाखांनानै बिखौ आरो ओ मास मोनेसेफोर थानानै बिदिनो बेसर फोलायबाय बेसरखौबो बेसर बिदिनो आरो औ बारिफोरजा ओरैनो बाय मान जावग्लु जावला खालामामनानै बिदिनो मैगं थाइगंफोरनि गार ना होयो आरो ना नोंथां अ नोंथांलाहा बिदिनो मा मा गायो
जोंनाबो जोंना जोंना बिदिनो माइयाल' गायो माइदों फाथोल'
औ होमबा नोंथांमोन जा जेबो बिदि आबादनि आरो जेबो गैबावा नामा बेलेग आबाद माइ आरो फाथोनि बागै
माइ आरो फारथिंदालि दं ओरैनो बेलेग गैला दालि आरो माबा दं बै बेसर
अ दालिखौ माबायदि गायो नोंथां
दालिखौ मानि दालिनि मोनसे बेगर थायो
औ नोंथां
साननानै होनांगौ
औ होनोमबा नोंथां हबा फार्स्टआव हाललिवग्रना लानांगोन ना नोंथां
अ हालिवना लाग्रोनांगोनखौ र' जेनेबा ट्रेक्ट सोरबा सोरबा अ ट्रेक्टरजों हालेवयो सोरबा मोसौ बलदजों हालेवयो
अ नोंथाङा हेमाबाथ' दानि जुगावथ' बाराद्राय मोसौ द हाललिवनाय नुनो थांला नुनो मोनला नङा होनबा नोंथां ट्रेक्टरजों गोजासो मानसिफोरा हालेवनाय थाङो
उम
होमबा नोंथांना आबोथ' मोसौ दोंसो आलि एवो ट्रेक्टर दारि नोंथां फोरमायनो हागोन होनबा
टेक्ट ट्रेक्ट दजों हालियो
औ नोंथां
आजिखालि जुगावबो बारायबायनाा आजिखालि टेक्न'लजि दुनियाबो जोबबाय आगोलनि बादि नंला सोलायजोबबायना गासिबो
होमबा नोंथांना दालि आबाद मावना माबायदि नांदों नोंथां
हा
दारि आबाद मावनानै बायनांदों नोंथांमोना
जोङो बिदिनो मोनसे गुदाम थायो गुद गुदामाव दोनायखौ
औ
माइ खालामखांनानै गुदामाव दो अ
औ औ
ना आजिखालि आबादफोराव बैजों बेलेग बेलेग माबा खालामनो हायो जेनेबा जों बेल' नङा माइरंल' नङा जों जेनेबा बेलेग बेलेग दंफांफोरबो गायनो हायो जेनेबा दामि दामिफोर बेखु बिजनेस खालामनो हायो बिनिनो रां एसे खामायनो हायो लाल चन्दन दं मोनसे लाल चन्दनि दंफांफोरा दा दाबि लायो आरो
औ नोंथां लाल सन्दंखौथ' जोंनि थिायजाय नु-नुनो मोना नोंथां
उ जोंथिं नुनो मोना बांसिन बै आउटफोराव जायोदा होमबा नटिसफोराव बांसिन जाया खम जायो ओम अ उ नंगौ। न' माइरंफोरनाबो बेलेग बेलेग जात दं। माइब्रा दं सोनेबा लकेल दं अ बेलेग बेलेगखौ गायनो हानांगौ गोसोम गोसोम ओंखाम खोनांखाबायना नोंथाङा
अ नोंथां ओं नोंथां।
गोसोम गोसोमा बिदिनो बेलेग बेलेग माइरं दो खालामनो हायो।
औ औ औ।
नु-नुथाङा एसे मा फोरमायनो हागोन आबादनिल' नङा माने दंफांफोर जायखिजाया बिबारफोरनि माबाफोर मिथिगौबा
दा जों आं आबादखौनो बुंनो थांसै नोंथां दा जों आबाद मावो आबाद माने लोगोआव फ जोंना आबादा ब-बहुद आबाद दङ नङा होमबा नोंथां जों आबाद मावनानैबो जोङो गावनि जिउ जारिमिनखो नांनाय नङानोम नङा होमबा नोंथां दा आबाद मावोबाथ' मोनसेल' आबाद मावोबाथ' जानाय नङा थो मोनब्रै मोनबा एथ' बेलेग बेलेग आबाद मावनांगोन नङा होमा नोंथां
उ नोंगौ।
जों आबादनिफ्रायबोथ' जों आबाद मावनानैबो जोङो गावनि गावनि उदैखौथ' फुं होनाय नङा होमबा नोंथां
अ नोंगौ।
औ बिदिनो आबाद मावोबाथ' जोङो रांनि अनसुंथाइ मोनो आरोना नोंथां एसे एसे एनै इनदिनो दा जोङो जोंनि गामि आ गामियाव ओनसोलाव आबाद माव आबादखौ बहुद नुनो मोनो।
अ।
दा आलु जा मायबा आलु जा बेसेना बेसेनानो जा गामि ओनसोलावसो बांसिन नुनो मोनो आबाद मावनानै
अ। नोंगौ।
नङा होमबा नोंथां
उम
नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा आबादनि सायाव
अ माने आबाददों खालि जों माइरंल' नङा जेनेबा बेलेग बेलेग मुलिफोरबो बानायनो हायो। मुलि जेनेबा जों फरायनायाव लेखाफोर दं लेखा-लेखाफोरबो बानायनो हायो। जों खोनादोंना नोंथाङा
अ नोंथां खोनादो खोनादो खोनादो।
अ बेलेग बेलेग फिफां मा जों आबाददों बे थावबो बानायनो हायो जेनेबा जों बेसरदों बेसरजों थाव बानायनो हायोना बेसरदोंल' नङा बेलेग बेलेग दं। थावना इदिनो मोनले लेखाफोरबो बानायनो हायो आबाददोंनो आबाद खालामनानै मानि उनाव ओम जेनेबा गावनि गो जों बेखौ थांनानै मार्केटावबो सेल खालामनाय बेलेक बेलेकखौ नाबा जों ए फेक्ट्रिफोराव हैनांगोन जों माबाफोरखौ। जुदि गावनानो माबा गैयाबा बिदि थाव बानायग्राया फेक्टरिफोराव हैनानै बानायनो हागोन नों इखौ।
औ नोंथां औ दाथ' जोंथ' थाव सर फेर आबाद मावनायाथ' जों आबादखो बेसरखौबो मावो देसन नङा होमबा नोंथां?
अ नंगौ हय।
बिदि दा जों बेसरखोथ' जों बेसरखोथ' फोयो फोनानैथ' जोङो थ' बेखो माबा हासिंनो उननानैथ' जों थावखो दिहुननो हायान' नोंथां।
अ नंगौ अ अ।
बेखो मिसिनाव लांनासो जों मेसिननिफ्रायसो थावखौ जों दिहुननाय जायो मिसिनदोसो।
अ उम अ नंगौ।
बिदिनो नोंथाङा इदिनो आलुनि
ओ।
आ-आलुनि बागै बायबा बुंनो हागोन नामा नोंथां?
आल आलु ना माबा आलुआ हा सिङाव थायो बांद्राय मिथिला आं जायखिजाया बेसिबां मिथिगौ खिथानोसै आं एखौ। जेनेबा आलुनाबो आलुनाबो बेलेग बेलेग जात थायो नों बेलेग बेलेक जातखौ मोजाङै मोजाङै दै होनांगोन मोजाङै गायनांगोन नों। उनाव मोजाङै सान्दुंफ्राबो मोजाङै नांनांगोन गासिबो आलुआबो नोंबो जुदि दामि एसे मोजां आलु बानायनो लुुबैदोंबा एसे मोजाङै मोजाङै दोननांगोन इखौ मानसिया नायबाय थानांगोन सोरबा मानसि थाथारखानांगोन इयाव। बेलेग बेलेग ओइ एम्फौ एनला फोरदों बासायनांगोन बिसोरखौ एसे मुलिफोर होननांगोन बिसोरनि थाखाय।
औ।
एम्फौ एनला थैनायनि थाखाय बांद्राय मिनथिया। बिदिनो मिथिगौ आं आलुनि बारैनो हा सिङाव थायो बांद्राय
मा नोंथाङा बायमान नोंथांआ दहायो बिदिनो न'आव दालि दा खेथि दालि माबायो होनना बुंदों खे खिथि खामो होनना बुंदों नङा होमबा नोंथां? नोंथाङा दालिनि सायावनो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
उम दालिनाव
दालिनि सायाव दालिनि आबादनि सायाव।
अ। दालिखौथ' नोंसा गासिबो जाखायो।
अ नोंथां औ गासिबो जायो बेनिखायनो नोंथां आं बायमान मि-सा- मिथिनो लुुबैदों नोंथां।
अ मानि दालिया दालियाबो बेलेग बेलेग जातनि दं। जोंनि बे माबायाव जोंनि जायगायाव बांसिन लकेल दालिखौ जायो। लकेल बेलेग बेलेग मुग दाल दं बेलेग बेलेग जाद दं लकेल दालि दं। जायखौ बिखौ मारि गायो होनबाथाय जेनेबा नों बेखौबो दाम-दामि हिसाबसो लायो जेनेबा नों दामि दामि दालि खौ गायनोबा एसे मोजां केयार खालामनांगोन इखौ मोजाङै दोननांगोन। मोजां दै होनांगोन। बिदिनोसै आरो बांद्राय मिथिला आं।
अ ओम मोन नोंथां जोंहाथ' समनिबो आंखाल नङा होमबा नोंथां?
अ
नोंथाङा एफा एफा बुरजा आबादनि सायाव फोरमायना होबाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
अ अ दे उम।
होमबा नोंथां लाखिथ'नोसै नामा न नोंथां?
औ नंगौ जाबाय।
नोंथां होमबा। गोजोननाय थाबाय।
अ